हेलौ खोनादोंना नोंथां?
अ नोंथां खोनादो दे। मा खौरां नां
दंथयोदे गेजेरावनो नोंथां।
औ दे होमबा नोंथां मानि बागै सावरायनो।
जोंहा नोंथां दिनै लावदुम फिथा सावनायनि मागो दानाव जि जायो जोङो। बे लावदुम फिथानि बागै जोङो एसे सावरायनि। लावदुम फिथाखौथ जोङो
लावदुम फिथाखौथ जोङो गोदोनि दिनाव गोबांखौनो जानाय नुयोमोन आथिखालाव
औ नोंथां।
थेवबो ओ माबोरै बानायो बेखौ आङो नोंथांनिसिम नोंथांनि सेराव फोरमायनानि-
दे नोंथां।
लावदुम फिथाखौ बानायनोब्ला जों गिबियावनो माइरं जों जायखौ जाय माइरंखौ जोङो ओंखाम जायो बेफोरबायदि माने माइरंखौनो जोङो ओ बानायनो हायो आलोचना। बिगियावनो जों बानायनो थाखाय बेखौ ओ सो सोमग्रोनो नांगोन सोम सोमग्रोना लानो नांगोन।
बेसेसो गोबाव सम नामगौ नोंथां?
सोमनायाथ' नै घन्टा बाम थाम घन्टासोबानो जायो
औ
बिनि उनाव बेखौ सोमना दोनखांनानै सुबाय साफायै सुबाय सुनानै दैखौ एसे सरद होग्रोनानै ओ गुन्दै खालामनो हायो आरो जों दिंखियाव बा उवालाव बा मेचिनफोराव देनानै गुन्दै खालामबाय
आथिखालावथ' गासिबो इलेकट्रिक जायखौ ग्राइडार मेसिन होन बुङो बेखौनो इउस खालामो नालाय ना?
औ औ औ बेयाव बेखौबो बाहायजायो।
अ बेजोंबो बानायजायोना नोंथां?
बानाय जायो बानाय जायो बेखौ माने गुन्दै खालामखांनानै जोङो दाइरेगलि जोङो बेखौ सावनो हाया मा खालाम नांगौ बिखो इसे दैजों नाग्लिग्रोना लानो नांगौ जोंओ गुन्दै खालामखांनायनि उनाव दैजों नाग्लिगोरोबाइबाय नाखांनानै सान्द्रैफोर थायो नालाय इसे माने गेसें हाय सान्द्रि माइरं सालिग्राफोर सान्द्रि थायोना बे सान्द्रियाव जोङो मा खालामनो हायो नाखांनानै माने बेजोंनो माने नााबावनो नांगौ आरो ना सानद्रै सायाव माने नानानै दिहुनहरनो नांगौ आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो माने नाखांनायनि उनाव जों मा खालामनांगौ बे बे फिथाखौ सावोब्लाथ' जोङो दैहु हानि दैहुफोरावसो सावो नालाय बा थिग थिख्लिफोराव सावो नालाय थिख्लि गिलिब बा खुरै फिसा बेफोरबायदि बा बे नालेंखरनि खरखा बेफोरबायदिखौ बाहायनो हायो आरोना ओ गिबियावनो जोङो ओ दैहुआव दै होनानै ओ गुदुं खालामग्रोना लानो नांगोन ओ गुदुं खालामखांनानै बे दै हुनि खुगायाव बा मोखाङाव जोङो एसे माने जिगाबफोर मेर फाथाखौ सावोब्ला सिङाव हाबलाङा आरो ना बेफोरबायदि आरो ओ नाखांनाय
होयो नोंथां दैहुनि खुगायाव माबा बादिहाय होयो फिथा गुन्दैखौ?
औ औ खुरै खुरैबा ओ नालेंखरनि खरखा नङाब्लाथाय ओ थिख्लिनि गिलिप बेफोरबायदियाव माने ओ बे नानानै दोननाय गुन्दैखौ होबाय होनानै सायाव सिबिं बा नालेंख होयोब्ला ओ नारेंखल होयो ना सिबिं होयो बेफोरबायदि माने होबाय आरो ना होनानै जोङो हिस्रि नांगोन हिस्रि गोबा सि नांगोन आरोना गोबा सि बेफोरबायदि माने सिनि सायाव जोङो गुन्दैखौ होबाय होनायजों लोगोसे ओ दै गुदुं जायोब्ला ओमफाय दैया गुदुं जायोब्लाथाय बेनि माने खुगायाव होयोब्लानो जाबाय आरो होनानै खुरैखौ बोखारना होन बोखारनानै खोबहाबना होबानो जाबाय दसे सम बारा दैया जुदि ग्लब ग्लब जुदि गोदौनायब्ला बा मिनिट बा मिनिटबो नांद्रायनाय नङा थाम मिनिटसो थाम मिनिटसोल' सम नांगोन आर ना गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि माने फिथाखौ खेबसेयैनोबो माने सावनो हायोमोन आरोना जायखौ जोङो माइरं सुग्रा खिरखा न' बेफोरबायदि खिरखा फिथायावबो जोङो बानायनो हायो आरो ना अ फिस्लेखा अ फिस्लेखा बेफोरबायदि माने बेजों माने बानायनो हायो आरो बिदिनो माने नानायाबो एखे गासैबो नानाइ आबो एखे बा
औ बेनिफ्राय नोंथां बे फिथाइआव सिनि होयो ना संख्रिखौ होयो?
सिनिबो बाहायजागोन जोंबो सिबिं बाहायोब्लाथ बांसिनानो सि संख्रिखौबो होयो ओ खायसे जाय सिनिखौ जानो हायो सिनिखौ मोजां मोनो बेयो सिनिखौ होजागोन सि सिबिंजों लगायनानै बा गुर मेथाइनिबो खालामजागोन बा ओ नालेंखलनिबो खालामजागोन बिदिनो आर ना गाव गाव गोसोनि आरो नों माखौ खौ मोजां मोनो नोंथाङा माखौ मोजां मोनो बेफोरबायदि आरो
आं नोंथां नालेंखर होनायखौ बांसिन गोथाव मोनो
अ नोंथाङा होमबा बानायोब्लाथाय ओ नालेंखरखौ होनानै बानायनानै जानो हागोन
औ
आंथ ओ बांसिनानो आं जोंनि न नआव बानायनायखौ नुनो मोनदों बा बानायो ओ सिबिंजों संख्रि होनानै देखानाय बेजों लोगोसे बेखौनो माने मिक्स खालामखाबाय संख्रिजों सिबिंजों देनानै मिक्स खालामनायखौ माने होबाय आरो ना बेफोरबायदि आरो बेदि खालामो आरो
बेनिफ्राय नोंथां बे सिबिं होनायाव सिबिंखौ माबायदिहाय होयो जेनेबा गोथाङै होयो ना ना माबादिहाय होयो देनानै
औ सिबिंखौ जोङो एवग्रोना लानो नांगोन एव एवखांनानै बेखौ खौबो माने ग्रेन्डार मेसिनाव नङाब्लाबो बा दिंखियाव बा औ वालाव देनानै गुन्दै खालामग्रोना लानांगोन आरो ना बे देनायावनो जोङो संख्रिखौ होफाखानो हागोन आरो ना बेजों लोगोसे जोङो गोबां माने होफाबावनो हायो गोजां बोथोराव जायोब्लाथ जोङो गोजां बोथोराव जायोब्लाथ जों मा खालामनो हायो ओ दुन्दिया मोनो थोन्दिया न जायखौ जोङो दुन्दियाबो थोन्दियाबो बो होनो बेफोरबायदि माने होनो हायो आरोना बेयाव
औ नंगौ नोंथां
एसे माने मोदोमनाया बाङो आर ना अ मोदोमनाया फैयो थावनायाबो एसे थावसिननाय मोनो आरो
औ बेनिफ्राय आंहो आं जोंहानि न आव माने ओरैबायदि बानायनाय नुनो मोनदों जे सिबिंजों गुर मिथाइ होफानानै बानायनायबो मोनदों हेल
औ नोंथां देलाय बुंलायसै
आं ज आं नुनो मोनदों जे जोंहानि नखराव ओरैबायदि बानायो जे मालाबा मालाबा सिबिंजों गुर मेथाय लगायनानै बानायनाय नुनो मोनदों आरो ना एसे थावनाय मोनो बिदि बानाय
बेफोरबायदिबो बानायजायो बानाय जायो नोंथां बेफोरबायदिबो बानाय जायो बेजों लोगोसे बे माइरंङाव जोङो माब्लाबा माब्लाबा जोसा माइरंखौबो एसे होफा जायो आरो ओ बेजों लोगोसे ओ माइब्रा माइरंफोर दोङब्लाबो बे माइब्रा माइरंखौबो जोङो एसे एनै होदेर जायो आरो ना थावनाया बाङो आरो बेफोरबायदिखौ होफायोब्ला एसे। एसे माने आथा आथायै मोनजायो आरो। औ।
बे जों जे माइ गोसोम होनना बुङो बेजोंबो बानायनानै जानो हायो दा?
बानाय बानाय जायो थेवबो माने बांद्राय माने गासै गासैखौबो माने बेखौ ल' होनानै बानाय जाया एसे माने आथाद्राय जायो आरो ना बे बे माइरंखौ जों जाय खौ जोङो जाबाय थायो बे माइरंखौ होयोब्ला एसे मोजांसिन
मोजांसिन औ।
बांसिन जायो बेजों
आरो नोंथां ओ बुंबावदो एसे।
औ-औ। बेखौथ' आथिखालाव जोङो नुनो मोनो। दखानफोराव ओ प्लासटिकनि ओ प्लासटिक -प्लासटिक नङा खागजजों जि बानायनाय काप ओंखारो। दा जै कफि काप होनो जों जायखौ, बे कफि बि कफि काप जोंनो बानायनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोननाय जाबाय ओ दखानफोराव एसे-एसे माने फिसा-फिसायै बानायनानै फाननायखौ नुनो मोनो आरो। ना बिदिनो माने सिनि होयो सोरबाबा औ कुकार ओंखाम संग्रा कुकाराव अ-अ औ बानायनाय नुनो मोनो आरो ओं औ।
थाब जायो
एसे थाब जायो बानाय बेला बेहाय, थाब जायो। एक मिनिट अवान मिनिटफोर नांगौ जायो आरो ना। अवान मिनिट से मिनिटफोर नांगौ जायो।
औ-औ।
सहसबो जायो। एसे खामानिया बेहाय बानायनानै जायोब्ला। गोबां ओंखारो आरो ना फिथायाबो एसे माने बुरजायैनो ओं ए बै जों खुरैबा ओ नालेंखरनि अ-अ। अ थिख्लिनि गिलिप बा नालेंखरनि खरखा बेजों बानायोब्लाथाय ओ इसे माने बुरजानांगौ जायो आरोना।
माने गोबावसिन सम लायो आरोना आरो।
समाबो एसे गोबाव लायो आरो गुन्दैयाबो एसे माने बुरजा थाङो गोबां मानसिनो राननो -राननायाव एसे माबा उसु जायो आरो।
औ-औ नंगौ नोंथां। आरो बे मोनबाय होननानै माबादिहाय मोनथियो?
मोनो -ब्लाथाय एसे माने बुगाखांगोन। बुगाखांनानै एसे माने दांना नायनो हायो बेयाव हिस्रि होयोमोनथ' बे हिस्रिखौ एसे माने बोखार- बोखारना नायनांगोन जोङो। बे दै गुदुंनि खफ'जोंसो मोनो नालाय बेयो। बेखौ जोङो एसे दसे सम दोननानै नै मिनिट बा थाम मिनिटसो सम दोननानै जोङो बेखो नायगोन नाय नायोब्लाथाय बेहाय मान एसे माने नायब्लानो जाबाय आरोना। बे नायोब्लाथाय एसे गुरै मोनगोन आरो। गुरै मोनगोन अब्लानो मोनबाय होननानै मिथिबाय मिथि मोनथिबाय आरो।
औ। बांसिनहाय जोङो साहाजोंनो जायोना बेखौ?
ना बेखौ औ साहाजोंहायनो जानाय जायो।
औ।
बिदिनो
एसे मोजांसिन जायो आरो। दा गायनाय -फुनाय बोथोरफोराव होनो हायो बेखौ एसे सहसैनो जायो नालाय आथिखालावथ' माइब्रानि दामाबो गोबां ज- जाबाय नालाय जों जाबाय थानाय माइरंखौनो बानायन हायो नालाय एसे एनै बानायनानै जाहोनो हायो। आरो मावग्रा दांग्राफोरनो
आरो बेखौ जाब्लाथाय थाइसे, थाइनै जानायावनो ओंखामबो उदैबो बुंनाय बादि मोनोना?
औ औ मोनो मोनो मोनो नोंथां।
दे होमब्लाना नोंथां जोंना समाबो जाबाय
दे दे नोंथां दे दे नोंथां दे दे।